औ नोंथां खोनाबाय
औ ओरैनो दंथ'यो ना?
औ नोंथां ओ दंथ'यो दसे ओरैनो ओ दासो ओंखाम जाखांनानै बिदिनो
अ' ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां सावरायजायो आं दासान्दि फ्रिंयैनो दोंङो
अ दे उम जोङो इन्टारनेटनि सोमोन्दै सावरायसै इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय बेसे बा एसे फायदा बेसेबां बेनिफिट दङ बेसेबां जोंनि थाखाय खहा गोनांफोरनि बागै आरो
औ
उम बि बिदिबालाय आङो गिबियावनो जागायगोरनोसै
औ औ नोंथां
नोंथाङा बुंबानो जाबाय माने इन्टारनेटआ जोङो माने इन टारनेटनि थाखाय जोंहा जोबोद माने जोङो बेराद बिजियाव थाग्रा जाबाय दानिया गोदोनि मानसिफ्रा इन्टारनेट बायदिसिना मबेल गोदोनि मानसिफ्रा एसां थाल लायामोन मबेल होननाय बुस्थुखौनो सिनायनो रोङामोन आरो दानि गोदान मुगायाव बांसिनानो इन्टारनेटजों थायो मबेलजों थायो। मबेलजों माने सब बुस्थु खौनो मावनो हाजोबो दानि दिनाव गोदोनि दिनाव माने बिदि इसिबां सुबिदा गैयामोन। दानि दिनाव माने इन्टारनेटजों नोङो मा गोसो बेखौनो मावजोबनो हायो। जेरै नोङो अ'बाफोर बेरायहैयोबा नोङो गुगोल मेप इउस खालामनानै नोङो। अबबा मोनथियि जायगाफ्रावबो नोङो मोन मोनथिनाय नाम जायगायाव सार्स खामनानै नोङो थांनो हायो जेन डाइरेक्सन देखायबा बेखायनो नोङो बेरायहैनो। हायो थांलाय फैलाय इदिनो लामाफोर आदायबायोबा नोङो गुगोल मेपाव नायनानै नोङो न' फारसे फैफिननो हायो। लामाफोर आन्दायबा आरो नोङो माबाफोर खै-खैफोदफोर जायोबा नोङो लोगोफोरनिबो मदद लाहरनो हायो बिदिनो गोदोनि दिनथ' बिदि इसिबां सुबिदा गैयामोन दानि दिनाव माने गो गोबां सुबिदाबो आरो फरायनाय लिरनायफ्रावबो गोबां सहायसा होयो। गोबां बे दङ जोङो फरायनाय एनसारफ्राव एन्सार कुइसनफोरबो जोङो मोनथियाखैबा एबा जोङो नागिरनानै मोनाखैबा जोङो इन्टारनेटफ्राव जोहा बिनि एन्सारफ्रा फिनायफोरखौ जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो। थिग बिदिनो जोङो इन्टारनेट मोजाङै बाहायनो रोङोबा जों अनेख खामा बाहायनो हायो थिग बिदिनो गुबुन फारसे जोङो इन्टारनेटखौ बाहायनो रोङाबा बेनि थाखाय खैफोद गोलैयो जेरै जोङो जि इन्टारनेट मोजां खामानियाव बाहायालासिनो बिदिनो बायदिसिना गार्जि खामानिफ्राव बाहायोबा। जोंनि थाखाय खैफोदबो फैनो हागौ आरो जोङो इन्टारनेटजों बांद्राय थाबाबो जोंहा माने गोबां खहा दङ जों माने इन इन्टारनेटखौ बाहायबाय थानानै जोङो गावनि खामानि फारसे खामानिफोरखौ जोङो नागारनानै बेफोरखौनो इन्टारनेटफोरखौ जोङो नायबाय थायोबा जोङो। जोंहा माने गाव गावनि खामानिफ्रा थालांजोबगोन बिदिनो
औ
दानि गोदान मुगानि गथ'फ्रा बांसिनानो बिदिनो मबाइलजोंसो थायो मबाइलजों थानानै बिसोर माने लेखा फराफ्राव डाउन जालांनो हमबाय बांसिनानो माने दानिफ्रा उन्दै बु जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो माने मबेल हो थायो दानि बिमा बिफाफ्रा मबाइल होनानै माने मबाइल होबासो माने गथ'फ्रानो सिरि थायो नङाबा गथ'फ्रा माने सिरि थाया आरो बिदिनो मबाइलखौ माने बखालि दुरन खालामबाय आरो बिसोरो
खालामनानै माने गथ'फ्रा मबाइल नङाबानो थानो हायै जाबाय बिदिनो उन्दैनिफ्रायनो दानि गथ'फ्रा मबाइल फोरोंखायो बिदिनो सारि पास बोसोरसिम जानाय गथ'आनो माने मबाइलखौ पारफेक्ट रोंजोबो नों देरनो मानो बिदिनो इउटुब भिदिअफोरखौल नायनो रोंगौ आरो बिसोर बांसिन मोजां खामानियाव बाहायनो रोङा बिदिनो फुथुलाफोर नायनाय मानाय नायो आरो बिसोरो बिदियावनो माने गथ'फ्रा फरायनायफ्राव माने गोसो होला बिदिनो गोसोआव थाला बिसोरनि ब्रेन्डफ्रा माने बांसिनानो जुला भिडिअफ्राव बांसिन थांसै गोसोआ दानि गथ'फ्रा माने बांसिनानो उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माने बांसिनानो लेखा फराफोराव माने गोसो गैयै जादों इन्टारनेटनि थाखाय माने जोंनि थाखाय दुखु गोनां बिदिनो इन्टारनेट फैनायनिफ्राय जोंनिया फरायनायफ्रा डाउन जाबाय लिरनाय फरायनाय लिरनायफ्रा बांसिन डाउन जाबाय आरो सोरबा बाहायनो गोरोंफ्रा बिदिनो इन्टारनेटनि थाखाय गोबां मुलाम्फा मोननो हादों जेरै - इन्टारनेटजों जोङो गोबां रांबो खामायनो हायो जेरै जोङो इउटुब ब्लग भिडिअ बायदिसिनाफोर जोङो कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै जोङो फैसा आरजिनो हायो रां आरजिनो हायो बिदिनो गुबुन गुबुन लामाफोर दङ रां खामायनायनि अनलाइनाव जेरै सेयार मार्केट होन बायदिसिना। फैसा दोनथुमनानै जोङो उनफ्राव। जोङो दामा बारायबा जों सेल खालामफिननो हायो बिदिनो बायदिसिना प्लेटफर्मफोर दङ बिदिनो अनलाइनाव माने गोबां बिदिनो प्लेटफर्मफोर दङ आरो गोबां फ्रड एबा फेक प्लेटफर्मफोर दङ अनलाइनजों माने बांसिन खामानियानो माने फ्रदबो जायो बिदिनो थगायनाय मानाय बांसिन जायो ओंखायनो अनलाइन बुस्थुखौ एसे गिनांगौबो
बिदिनो गाव गावनि दोननाय रांफोरखौ गोमाजानोबो गिनांगौ गोबां माने खैफोद होफैनो हागौ मालाबानि समाव जुदि सोर सोरबा सासे मानसिया जुदि माबाफोर थगायनानै एबा माबा मोनसेफोर इन्टारनेटनि मददनि थाखा रां एबा बेंकनि फैसाफोरखौ थगायनानै लांजोबबो हागौ बिनि थाखायनो माने इन्टारनेटखौ रोङाबा माने बाहायनाया एसे खैफोदबो जानो हागौ आरो गोरोंफोरनि थाखाय जेबो नङाबारु गोरोंफोरनि थाखायथ' मिथिखायो बिसोरो गोरोंखा दे नोंथाङा एसे फोरमायदो नोंथांनि साननाय बायदि दे
नोंथाङाथ' औव औव नोंथाङाथ' गोबां फोरमायबाय इन्टारनेटनि सोमोन्दै जिहेथु ओ जोंनि इन्टारनेटआ ओ गोदो गोदायनि समाव जाबायदि जोङो बाहाय बाहायोमोन इन्टारनेटखौ ओ जों बाहायाखै जों इन्टारनेटनि सोमोन्दै जेबो मिथिया होननानै नोंथा फोरमायदों नंगौ। बे बाथ्राया थार जेराव जों जेबो मिथियामोन इन्टारनेनि सोमोन्दै बै समाव जोंङो बाहायनो रोङामोन नाथाय ओ बै समाव जोंहा मबाइल बा इन्टारनेट बाहायनो थाखाय जोंहा जेबो कम्पिउटार एबा मबाइल फन गैखायामोन जिहेथु। जोङो बेफोरखौ बायनानै ओ लानोबो हायाखैमोन। जेराव जोंहा दिनैनि समाव नाथाय ओ जोंनि जा कन्दिसन एबा जोंनि ओ दिनैनि सम जों गोरोबनो थाखाय जोङो जोङो बायदिसिना दिनै ओ बिगियाना दिहुननाय इन्टारनेटआनो जाबा मबाइल फन ओ बायदिसिना कम्पिउटारफोरखौ जोङो दिनै बाहायनो गोनां जादों। जेराव जोङो दिनैनि समाव ओ जेब्ला समाव जों गोदोनि सम समाव ओ जों मिथियामोन इन्टारनेटनि सोमोन्दै बाहायनाया जोंनिया जोबोर खममोन। नाथाय जों दिनै इन्टारनेटखौ गोबां बाहायनो हमबाय जेराव जोङो नोंथाङाफोर फोरमायनाय बायदि जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोंहा दिनै इन्टारनेटजों ओ मोगा मोगि जानो गोनां जायो जिहेथु जोङो दिनैनि समाव सासे खुदिया जोनोम जाबानो बेनो ओ जोङो मबाइल हगारनानै होनाय जायो जेराव बिसोरो बायदिसिना इउटुब भिडिअफोरखौनो बांसिन नायनो रोंगौ ओ बिसोर बायदिसिना कार्टुन नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जेराव बारबिस बायदिसिना फोरखौ बिसोरो ओ नायनानै रंजानाय लायो आरोना गथ'फोरा बिदिनो ओ दिनै गथ'फोरा मबाइल मोनाब्ला गाब मानाय माबानाय बेफोरबायदि दिनै बेफोर गासैबो जोंनि ओ बाहायनायनि थाखायनो जाजोबदों जेराव ओ जोंनि बिमा बिफायाबो ओ मबाइल फन बाहायाब्ला नो थानो थानो हाला बांला बिनि थाखायनो दिनै ओ फिसाफोराबो बेनि बेखौनो लाखागोन जेराव जोङो ओ मबाइल फनफोरखौ बाहायनाय दा बेफोरो दिनै ओ दिनैनि समाव नंगौ ओ इन्टारने फ्रा गोबां जोंजों गावखौ लाबोयो आरो ओ जोंनो मोजां इन्टारनेटआ जेराव जोङो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि गाज्रि गाज्रि बिथिंखौ जु जों दिनै नायनो थाङोबा दिनै गोबां दिनै अनलाइन प्लेटफर्म दिनै बेट लागायनाय अनलाइन गेमिं जेराव जों बायदिसिना बायदिसिना दिनै जोङो स्लद्स मोननो हायो जेराव जोङो मायबा जेकबर्ड बायदिसिना जोङो बेफोरखौ जुदि जोङो फैसा सोनानै जुदि गेलेयोब्ला जोंहा जोबोद खहा जायो जेराव जोङो जोंनि लाइमोन बैसोनि फरायसाफोरा जोंनि स्टुडेन्टफोर बेफोरखौ जुदि जोङो ओ उन्दै बैसोआवनो जुदि गेलेनानै जोङो ओ राङारि जुदि थां ओ नुकसान जायोब्ला अब्ला ओ जोंहा गोबां समनिबो खहा जायो लोगोसेनो जोंहा ओ न'खरफोरावबो जोंहा दुम दाखाला बांद्राय जायो बिदिनो जोङो बायदिसिना केसिनो केसिन' आरिफोरखौ जोङो दिनैनि समाव जोंनि जा लाइमोन गथ'फोर बिसोरखौ जोङो बांसिन ओ खायसे खायसे ओनसोलाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनसै। दा ओ जुदि मोजां बिथिंखौ नायनो थाङोब्ला जों बायदिसिना दिनै जोङो साख्रिनि जबनि दिनै भेकन्सि ओंखारोब्ला इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोंहा जोंनि आखाइ आखाइयाव थानाय मबाइलाव यावनो जोंहा नटिफिकेसन फैयो दिनैनि समाव जे औ अबावबा साख्रि ओंखारोब्ला बा लांदां जायगा ओंखारोब्ला बेवहाय ओ भेकेन्सिनि थाखाय ओ एप्लाइ खालामनो हानाय ओ फैखायो जेराव जोङो ओ बेफोर भेकेन्सिनि सोमोन्दैबो जोङो मोजाङैनो मिथि फिननो हायो जेराव बे फुल इनफरमेसन होनाय थायो। दा जोङो ओ बेफोरखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायनो रोंनांगोन जे थु जोङो ओ दिनैनि समाव ओ जोंहा फैसा रां रुफा नङाब्लानो सोलिनाया गोब्राबसै आरो जोङो गुबुन हारिफोरजों जुदि जों समानै दावगालांफानोब्ला जोङो मोजाङैनो जोङो ओ खामानिफोरखौ मावनांगोन जोङो ओ बेफोरबायदि जुदि जों गाज्रि खामानिफोराव जुदिम बाहायबाय थायोब्ला समफोरखौ बा जों दिनै ओ जौ जुवा बा ओ फोरजों जुदि थाबाय थायोब्ला लोगोसेनो जोङो दिनैनि समाव जुदि दिनै गोब गोबां गाज्रि गाज्रि भिडिअ फैयो ओ जोंनि ओ फेसबुकफ्रावबो दिनै बायदिसि सिना जोङो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों भाइरेल खालामनायफोरखौ नुनो मोन्दों। बेफोर जोंनि ओ समाजनि थाखाय जोबोद गाज्रि जेराव जोङो जोंनि लाइमोनफोरा बेफोरखौ नुयोब्ला जोब बोर गाज्रि लामा फारसे थांगोन लोगोसेनो जोङो ओ दिनै बायदिसिना जोङो इन्टारनेटआव भिडिअ मोननो हायो जायफोरखौ दिनै जोंनि लाइमोन गथ'फोरा जुदि बजबनानै लायोब्ला बिसोरनि जिउआ जोबोद ओ गाज्रि जायो। दा जिहेथु जोंहा गोबां सावरायबाय इन्टारनेटनि सोमोन्दै ओ नोंथा बिदिब्ला जोंहा समाबो गैथ'ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ औ औ जागोन दे नोंथां।
दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।